औ नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां?
औ नोंथां आं जनानै दं नोंथां।
अ माने नोंथां नैबे समाव आङो नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो माने नों थांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। जुदि नोंथाङा फ्रि दङब्ला खोन्थाहरलायसै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ माने आं रायज्लायनो गोनां जि आयदा बेनो जाहैबाय मिथिंगायारि खैफोद आरोना जायखौनो बुङो जोङो नेसारेल कालामिटि बा नेचारेल दिडजेस्टार होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा आं आङो बेनि बागैनो नोंथांजों सावरायनो नागिरदों आं सावरायनो नागिरनाय गुबै जि मोनसे नोजोरफोरा जाहैबाय मिथिंगायारि खैफोद माखौ बुंनाय जायो आरो मा मा मिथिंगायारि खैफोद दङ आरो बेफोर मिथिंगायारि खैफोदफोरा माबोरै सोमजियो मानि थाखाय सोमजियो मा मा खहा लाबोयो आरो बेफोर मिथिंगायारि खैफोदफोरनिफ्राय जोङो माबोरै रैखा मोननो हायो? बेफोरनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदों आरो आङो गिबियावनो नोंथांखौ सोंनो लुबैग्रोदों आरो बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन नोंथाङानो ए जसे बुंना होग्रोदो नामा नोंथां मिथिंगायारि फोरनि बागै आं उनाव बुंसिगोन
मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला जा मिथिंगानिफ्राय जा जाब्रबथा एबा खैफोद सोमजिखांनाय खौनो होननानै बुङो आं सानो
औ
जेरै सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो मिथिंगायारि खैफोदफोराबो बांबोगासिनो दं जेरै दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय
औ
मिथिंगायारि जाब्रबथाय बेफोर गासैबो मा मोनफा मोनफा मिथिंगायारि खैफोद दा दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला आं बेनि सायावनो एसे गुवारै फोरमायनो सानदों
औ
दै गुदुंनाय होनोब्ला जा सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जा सुबुंफोरा गेदेर गेदेर कलकारखाना गायसनदों बै कल खारखानायानिफ्राय जा मैला दै गबोदों बै दै फोरानो मा गुबैयै जों दै गुबुंनायाव मोनसे गोग्गोम बिहोमा होबाय आरो दा बुंनो थाङोब्ला बै दैफोरखौ जों सरासनस्रा साफा खालामालासिनो नो गुबुंले दैखौनो लैथो लैथोमायाव दाइरेक्ट हरोब्ला जोंहा मा दैया गुबुंले जायो होननानै जों मिथिगौ जेरै बेबायदिनो आबादनि फोथाराव जा रासायनारि हासार एबा मुलि बाहायनाय जायो।
औ
बैफोर हासार एबा मुलिफोरजों ज अखानि दैया सुस्रनानै दैया दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोनहैयो। बेफोरखौ जिब जुनारफोरा लोंङोब्ला बेफोरनिफ्रायबो दैया गुबुंले जायो बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ दा बेबायदिनो जा सुबुंफोरा गोग्गो दैयाव एबा गोग्गो दैखौ नांनायनि बारा बाहायोब्ला बै गोदैयाबो एफा सानफा एफा खमायलांबोनो हमदों
औ
जों बेखौबो रोखायै मिथिगौ
औ
दा बिब्दिनो बार गुबुंले होननानै बुंङोब्ला जा सुबुंनि थाखाय जहा बारा लेथ्रा जाबोदों एबा गुबुंले जाबोदों बेखौनो बुङो होननानै आं सानो जे बार गुब्रुंनाय होनोबा सुबुंङा दिनै दा बाहायबोनाय गारि मथर कलकारखाना बायदिनिफ्राय जा उखुन्दै गबोदों बै उखुन्दैफोरानो अख्रांसेयाव थांनानै एबा बारजों जोंनि सोरगिदिं गोसारनानै जों हां लानायाव एबा जिब जुनारनि बेमार आजार जानायनि मोनसे गोग्गोम बिहोमा होबोदों जों बेखौबो रोखायै मिथिलौ दा बार गुबुंनाय बुङोबा बै बारफोरा अख्रांसेयाव थांनानै जोमै महर जाहैयो आरो बै जोमैफोरानो फिन अखा जानानै एसिड अखा महरै जोंनि सोरगिदिं हायो होननानै जों बेखौबो रोखा मिथिगौ दा बै एसे अखाफोराबो जोंनि देहा एबा सोलेराव बायदि गिख्रोंथाव एबा बेमार आजारबो जों खोख्लैयो जों बेखौबो रोखायै मिथिखागौ जेरै औ जों दा नुनो मोनदों जोंनि सोरगिदिं जाहा फाहामसालियाव दं। फाहामसालि बेफोराव गोबां सुबुं अनजिमाफोरा साफ्रोमबो बुंफबनानै थायो। बेफोर मा बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय आबहावा गुबुंले जानाय।
औ
बेयो मोनसे मैखोम बिहोमा जुदि जों जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो रोंङाबा बेबायदिनो सुबुंल' नंङा जोंनि सोरगिदिं थानाय जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाफोराबो गोखोम खैफोदाव गोग्लैगोन बेखौ जों रोखायै मिथि जों जा मुवा बेसाद बाहायबोदों जेरै सेवनो रोंङि होनना बुंङोब्ला प्लास्टिक बाल्थिंनि कुखुरा एबा बथल बेबायदिनो बायदि ओ बिस गोनां मुलि बेफोर मा मोनफा मोनफा आफाद। गुबुंले खनायाव मै बिहोमा होबोदों दा बेफोरबायदिनो जा जों प्लास्टिकफोरखौ ओ जोनोम होबाय सुबुं अनजिमायानो गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय। दा जोंना बे प्लास्टिक जोंनि मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मा गेदेर खैफोद मानो होनना बुंङोबा जुदि जों प्लास्टिकआव हायाव गारनानै दोनो अब्ला बेयो मा सेवनो रोंङा। बे रोजा रोजा बोसोरनि सावबो जेरै महर होगोन बेबायदिनो थायो। आरो बेखौ जोंङो
उम थारैनो नोंथां जोबद
जोंहा मा मोनसे ओ गाज्रि उखुन्दै एबा गेसजों दि जायनि थाखाय जों आबहावाखौ गुबुंले खालामनायाव मोनसे मैखोम बिहोमा होबोदों नोंङा होमबा नोंथां?
थारैनो औ नंगौ नोंथां नोंथांङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय। दा आंबो ओरैनो फंनैसो बुंनो नागिरदों नोंङा होमबा नोंथां? दा मिथिंगायारि खैफोद नेचारेल खालामिटि होननानै बुंङोब्ला माने जायफोरखौ मानसि खुथिया बानायनो हाया जायफोर माने मिथिंगानि थाखायनो जाखायो। बेखौ मा होनो ओ मिथिंगायारि खैफोद होनना बुंनाय जायो। नोंङा होमबा नोंथां दा मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुंङोब्ला बेफोरनि बिदिन्थिफोरा जाहैबाय जेरै बारहुंखा ओमफ्राय सुनामि जायखौनो जों फैलासिम दोहौ होनो। ओमफ्राय ओरै थाबाय बांग्रिं नोंङा होमबा नोंथां
औ औ
ओमफाय ओरै थाबाय जेरै बुहुमनां दुंखांनाय दा बेफोरबो मिथिंगायारि खैफोदनि सिंङावनो गोग्लैयो। मिथिंगायारि खैफोद बुंङोब्ला मिथिंगायारि खैफोदखौथ' जोंङो माने हमथानानै लाखिनो हाया बा बेनिफ्राय जों बारग'नो हाया। दा मिथिंगायानो मोनसे बानायनाय नालाय दा बेखौ होबथानायनिबो बेबायदि मोनसे जोंनि बिगियानगिरिफोराबो बेबायदि जेबो आगजु बानायनो हायाखै थानायनि थाखाय नाथाय बेखौ जोंङो जाहाथे फैनायनि सिगां जों सांग्रां जानो हायो। बेखौ मिथिनायनि थाखायबो बिदि माखासे आगु रादाब मिथिगिरि माखासे दाजेनमफोर बानायनो दिहुननो हादों आरो। जेरै बांग्रिंङा फैयोब्ला माब्ला फैनो फैगोन माब्ला बारहुंखा अखा हागोन। बा माब्ला सुनामि फैथावथाव बेबायदि माखासे आगुर रादाब मिथिनो हानायनि थाखाय माखासे आगजुफोरबो बानायदों आरो दा आं गिबियावनो बांग्रिं बांग्रिंङाबो मोनसे थंगायारिढ़ं खैफोद गिलु बालु मोनसे थासारि फैयो बांग्रिं जायोब्ला मोनसे समाव आसामावबो बेबायदिनो मोनसे जोबोद गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन बे बांग्रिंनि गेजेरजों माने गोबां मानसिफोर गोबां जिब जुनार बेबायदिनो गोबांथार सम्पतिफोरा खहा जादोंमोन आरो दा बांग्रिं माबोरै मावो होनोब्ला जेरै जों मिथिखागौ हा सिङाव माने जोंनि हा सिङाव बेबायदिनो गोबांथार माने बिदुं दङ गोबांथार बिदुंनि नारसिनथाय दङ लोगोसे हा सिङाव बेबायदिनो गोबांथार गेसफोरनि माने गलाय गथायाइ मोनसे थासारि आरो बे सिङाव दा बे गेसफोरा मा जायो माने जोंनि माबा सायाव जोंनि बुहुम बिखुं सायाव फैनो थाखाय नाजाबाय थायो बिसोरो आरो म माबेबा समाव एसे बबेजोंबा गुदुं मोनोब्ला बबेजोंबा एसे माने मा होनो गुरै मोनोब्ला बिसोरो मा खालामो सौसिबोनानै माने बाहेरायाव ओंखारबोयो आरो बै माबाफोरा गेसफोरा लाभा महरै बिसोर ओंखारबोयो अब्लानो मा जायो जिहेथु बै हाखौ सोमावग्लुङो आरो अब्लानो बै ओंखारबोबाय नालाय हाखौ सोमावग्लुङो आरो होमबानो माय मा जाबाय बांग्रि मावो आरो जेरै आं मोनसे बिदिन्थि होनो बांग्रि मावनायनि जेरै जोङो ओंखामफोर सङोब्ला बे खान्थाखौ जो खान्थायाव जोङो सायाव धकनिखौबो मा मा जायो खब'फोरा ग्लब ग्लब ग्लब गब ग्लब होननानै ओंखारबोनो नागिरबाय थायो ना थिगबायदिनो बांग्रिबबो बेबायदि मोनसे सिङाव थासारि जाबाय थायो आरो जेरै गेस माबाजों कुकाराव ओंखाम संनाय कुकाराव ओंखाम सङोब्ला जों सिङाव दैफ्रा मालाबा मा जायो गुदुंथार जाबा फिस होननानै ओंखारबोयो थिग बेबायदिनो बेबो मोनसे बांग्रिङाबो बेबायदि मोनसे जाथाय आरो माने लाभाफोरा सायाव ओंखारबोयो माने बुहुम बिफनि सायाव गावनानै अब्लानो मा जाबोयो मावखाङो आरो दा बेनो बांग्रि मावनाय बांग्रि मावनायजों जोबोद खहा जायो आरो आरो बांग्रि मावनायनिफ्राय जोङो गावखौ माबोरै रैखा मोननो हायो बांग्रिं मावोब्ला जोङो बबेबा बिल्डिंफोराव गाखोनाादोंबा बबेबा रुमफोराव थायोब्ला जोङ बारा खार्दावला बायनो नाङा आरो जों जायगायावनो थानांगौ जायगायावनो थानानै बेखौ मा खालामनांगोन जोङो मा होनो जेरावबो ओंखारलांनो हायाब्ला जायगायावनो थानानै जों बेबायदिनो गोरा टेबोल सिम फोराव बिदिनो बिसना सिंफोराव हाबनांगौ आरो आरो लोगोसे खर' सायाव नों मबा मोनसे गोरा जिनिसफोर नोङो सायाव खर'नि सायाव ओैहो रुजुना लानांगौ आरो आरो जुदि ओंखारलांनो राहा लोङोब्ला नों मा खालामनांगोन खुला जायगायाव खुला फोथार बाफारियाव थांनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां दा बे मोनसे जाबाय आरो मोनसे सुनामि सुनामियाबो थिग बेबायदिनो सुनामिया सुनामि माने मा सुनामिया बांसिन लैथो जायगाफोराव जायो आरो जेब्ला लैथोनि गेजेराव जेब्ला बांग्रिं मावो लैथोनि गेजेराव बांग्रिं मावो ब्ला जि मोनसे दै बे दैया मोनसे ओ- फैलासिम दोहौ जानानै माने बियो जे लैथो खाथियाव थानाय बै सहर नोगोरफोरखौ माने बुखार फैयो आरो नोंथां ना- बुखारनानै बे जिखिनि दखान फाहार जिखिनि न' दङो आरो खाथियाव मानसिफोर दबा बै मानसिफोरनि जिउफोरखौबो बे खहा खालामलांनो हायो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव सुनमि जाखांनायनि उनाव बै दै फोरा लोमो लोंग्रा दैफोरा गाज्रि जायो लेथ्रा जायो मैला जायो माखासे बिजानुफोर फैयो दा बेखौ फोसाबनायनि राहाफोरा बेनो जेनेबा दिस इनफेक्टेेनफोर बेयाव सारनांगौ जायो आरो जेरै पटासफोर सारनांगौ जायो। दा- बे मोनसे थाबाय लोगोसे बारहुंखा बारहुंखायाबो थिग बेबायदिनो जों मिथिखागौ माने गुदुं बारा गोजौ फारसे बिरलाङो बे ओ गुदुं बारा गोजौ फारसे बिरलांनाय जायगाखौनो माने ओ फुरा खालामनो थाखाय माने लैथोनिफ्राय बेबायदिनो बार बारबोयो आरो बे बार बारबोनायानो ओरैबायदि स्पिडाव बारबोयो बेनो मोनसे मा ओ बारहुंखा महरै महर लायो आरो दा बारहुंखा जायोब्ला थिग बेबायदिनो गोबांथार न' बां बुखारलाङो दंफां लाइफां बायसिनो मोसौ मैसा बायसिनानै बुथारो दा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहायानो जाहैबाय जेनेबा बेयावबो बारहुंखा फैयोब्ला जोङो लाइटफोरखौ खोमोना दोननांगौ आरो बैसां सिंफोराव जों हाबनांगौ आरोना नोंथां
औ
ओ दा जियानो जा नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय जों उननि समफोराव जुदि खाबु मोनोब्ला जों सावरायफिनगोन गोजोनबाय नोंथां औ दे दे